नोंथां खुलुमबाय नोंथां!
थां।
औ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय, आङो नोंथांजों बैसागु बैसागुनि बागै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला बैसागु बोथोरखौ नोंसोरनिथिं माबोरैहाय फालिनाय जायो?
बैसागु बोथोरखौथ' जोंनि बे ओनसोलाव जोबोर गाजा-गोमजायै फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
मानोना, बैसागुआ जोंनि बर' सुबुंफोरनि एबा बर' हारिनि गोदान बोसोर। बेखौ जोङो ओ बैसागुखौ जोङो सैथो दान जोबनाय लो गो लोगो सैथो दाननि जोबथि सानाव जोङो मोसौ थुखैनाय हाबाफारि लायो, बिनिफ्राय जोङो गिबि बैसागुनि से दानाव से बैसागुनि से खालारनिफ्राय जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो। से खालार से खालारनि फ्राय जोंहा से खालाराव ओ बिदिनो खुलु गेदेरा उन्दैखौ सन उन्दैया गेदेरखौ मान होयो आरो गेदेरा उन्दै खौ अननाय होयो, बेबायदिनो जोंनिआ ओ मान सनमान होलायनानै जोंनिया से दानाव जोंनि बे बैसागुनि हाबाफारिखौ फोजोबलाङो। बिनि उनाव जोङो नै दाननिफ्राय नै दाननिफ्राय जोङो नै दाननिफ्राय जोङो जोंनि बे मोसानाय हाबाफारि खौ लायो। जोंनि बे मोसानाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
ओ जोंनि बे नै दाननिफ्राय जोंनि बे मोसानाय हाबाफारिखौ लायो। जोंनाव मोसानाया जोबोद गाजा-गोमजायै मोसायो जोंनाव जेरैहाय- जोङो मोसानायाव जोंनि गाननाय-जोमनाय बर' हारिमुनि गाननाय-जोमनाय गाम गाननाय-जोमनाय होननो थाङोब्लाथ' जोंना बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जोबोद समायफ्लेयो जोंनि हारिजों आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरजों जोंनि गाननाय-जोमनाया ओरैबायदि समायफ्लेयो जेरै जोङो दख'ना गानो, एबा जोमग्राखौ जोङो आर'नाइ लायो। आरो बर' सेंग्राफोर एबा बर' सेंग्राफोरा जोंनाया गामसा आरो आर'नाइ गस्ला गाननानै जोंनिया मोसानो ओंखारलाङो मोसानायाव जोंनिया जोंनि बे खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै जोङो मो सायो आरो जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोसानाय सोलिबोनाया दोङो आरो जोङो गोदा जोंनि बे मोसानायखौ जोङो ओ जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ खुगा मेथाइखौ लानानै जोङो जोंनि बे ओ दामनाय देनायजों मिलौदो देंखोजों जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथानि मिलौदो देंखो होनानै जोङो जोंनि बे खुगा मेथाइखौ मिलौदो खालामनानै जों बेखौ मोसानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बैसागु बैसागु गु होनोब्लाथ' जोंनिया बैसागुआव गोबां ओंख्रि जायो जेरैहाय जोंनिया फुं खा ओंख्रि जायो फस्ला ओंख्रि बे फस्लायाव जोङो गोबां रोखोमनि मैगं होनानै जोङो गासैखौबो जायो गासैबो ओंख्रि ओंख्रिखौनो गासैबो गोथां ओंख्रिखौनो जोङो बेवहाय होजोबो जेरै जोंनिया बर'फोरनि नेम बादियै जोङो जौसे जौसे स्निथा जोंनिया मैगं खांथिङो मैगं खांथिंनानै जोङो बेखौ गासैखौबो संनानै जायो जाहाथे जोंनिया बे ओंख्रिखौ जायोब्ला जोंनि बेराम आजारा जो जोंनिया बेखौ जायोब्ला जोंनि बर'फोरा मानिना लायो जे जोंनियाव जेबो बेराम आजार जायाथों
औ नंगौ थारैनो नोंथां
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो मोसाबाय मोसानायनि बिथिङाव थाङोब्लाथ' जोङो जोबोर मोसायो मुसुरो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनिया रंजानायजों लोगोसे जोंनिया जेरैहाय जौ गोरान जौ गिसि बेखौबो लाफादेरो मानोना बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे थाखायनो जोङो जौ गोरान आरो जौ जोंनिया रंजायो ओहोम आरो जोंनिया मोसायो समाव बुरैया बुरै एक्सट्रा बो बोराय बुरैया एक्सट्रा गथ' गथाया एक्सट्रा आरो लाइमोन सेंग्रा सि सिख्लाया एक्सट्रा मानोना जाहाथे जोंनिया एदावलायनाय जंखायलायनाय जायो दा बे बैसो बैसागुआव जोंनिया थामसा फुरथि खालामनाय जायो बेयाव जाहाथे जेबो डिस्टार्ब जाया बेनिखायनो जोंनिया एक्सट्रा एक्सट्रा मो मोसानाय जायो नोंथाङाबो बिदिब्ला बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बैसागु बुङोबाथ' जोङो मिथिखायो बर'फोरनि गोदान बोसोरबा मोनसे गेदेर फोरबो होननानै बेनिखायनो जोङो जोङो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो गिबि खेबखालि जोङो मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो नोंथां जों मोसौखौ थुखैनो थाखायथ' गोबां मुवा बेसाद साद नांगौ जायो बैफोर मुवा बेसादखौ जों बैनि सानसे सिगाङांव जों लाबोना दोनफैनाय जायो आरो फुङाव सिखारनानै जोङो बै फोर लांबोनाय मुवा बेसादफोरखौ जों फिसा फिसा हानाय जायो जेरैखि फान्थाव पानिलाव दिग्लि लिथि हालदै आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो लाबोनायखौ हानाय जायो जायो बिनि उनावहाय जोङो अबा आरं फिसा जिरनानै बेखौ जोङो माला सुनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ साराय हांगारनिफ्राय हांगार हल'नानै थाव गुबैजों फोननानै औवा मोनथामजों खाजबनानै मोसौनि बिखुङाव जोङो बेखौ फुननानै होनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ फुख्रि बा दैमाफोराव थुखैनो लाङो बै समावहाय जोङो मोनसे मेथाइबो रोजाबनाय जायो नोंथां लाव जा फान्थाव जा बोसोरै -बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा गंमेना बायदि दाजा बुंनानै बिनि उनाव जों थुखैखांनायनि उनाव थाराय गाजलि बा दिगलिथि थाराजों मोसौखौ होनानै लाङो दुब्लि फोथारसिम बिनि उनाव जों जा मोथो मोसौनियाव फोथा फुननानै होयो बेखौहाय जों मानो बुङोब्ला जोङो जाहाथे मोसौखौ हेगारना फैनायावहाय जोंहा मोसौ सैमाफोरा मोसाफोरा जाहाथे मोसौखौ बारसिना बेनि थाखायनो जोङो बे फटा'खौ फुननानै होनाय जायो आरो जोंहा नैथि बैसागु सानखालि मानसि फालिनाय जायो खालि जोङो फुङावनो सिखारनानै न' बां लिरो बिनि उनावहाय जोङो गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनि बोर लाग्रोयो आलारि बाथि सावनानै बिनि उनावहाय जोङो गेदेरा उन्दैनि बोर लायो आरो उन्दैफ्राबो गेदेरफोरखौ सो सनमान होयो गेदेरफोराबो उन्दैखौ सनमान होयो आरो जों थैनानै थांनाय आबै आबौ आयंमोननि थाखायबो जों गोथैसो बावउनाय जायो आरो ना बिसोरनि थाखाय जों दख'ना गामसा बावउनायबो जायो बिनि उनावहाय जायफोरा जौ बाय लोङो आरो थांखु जायो सेरेब लोङो बिसिनि थाखायबो बेफोरखौ बावनाय जायो आरो सौरायाइ बा सबायबो बावनाय जायो आरोना बिसोरनि थाखाय बिनि उनावहाय जोंहा गोखा- गोखैबो जानाय जायो दै बै दिन सानखालि जेरैहाय थालिर फस्ला लाफा सायख दिंखिया बायदि बायदि मैगंबो जानाय जायो जोंहा बेसेनखालि आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेलासे बेलासे गामि-गामि रंजानो ओंखारलाङो गासिबो बोराय -बुरै, सेंग्रा- सिख्ला, गथ'- गथाय जयैनो ओंखारलाङो आरो जोङो गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावहाय मोसानो जा जोंहा मोसा मोसायै स्नि सान जायो अब्लाना बै स्नि सानखालिहाय जोङो गामियावनो मोसानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो जा मोसानाया जोबो बिनि उनावहाय जोंहा गामियावनो गासिबो जयैहाय मोनसे लावखार ओंखाम जानायबो जायो आरोना नोंथां बै सानखालि जोंहा गासिबो रंजायो मो सायो खेला गेलेयो बेफोरबायदियैनो जोंनि बैसागु फोजाबनानै थाङो आरोना नोंथां। औ आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों।
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों खोमा
औ नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय
औ
औ बैसागु बोथोराव माबाफोर बिदि प्रग्रामफोर जायोना जाया जे गामि-गामि खेला गेलेनाय रंजानाय बेफोरबायदि।
औ थारैनो जों गामियावबो मोनसे बिदिनो हाबाफारि लायो जाहाथे जोंनि बैसागु जोबनानै जोंनि बे बैसागु रंजानाय स्नि साना जोबनायनि उनाव जोंहा मोनसे हाबाफारि लायो बेवहाय जोंनिया गथ'फोर-गथ'फोर गेदेरफोर आरो बोराय बुरैफोर बिसोरनि थाखाय जोङो उम खे बायदिसिना खेला गेलेनाय होयो जेरैहाय दै बोरि दै ओ दै बोरि खाबादि दिरुं बोलायनाय बल गेलेनाय बायदि बेफोरनि बायदिसिना जोंनि बर'जों सोमोन्दो थानाय खेलाफोरखौ होयो जोंना जेरैहाय ना गुरनाय बादायलायनाय बे बेफोरबायदिखौबो होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे हाबाफारियाव जोङो हाब लानानै जोङो ओ गेलेनाय हाबाफारि आरो जोंनिया फैसालि हाबाफारिबो लानाय जायो। जेराव जोङो मोसायो उम बेवहाय जोंनिया गुबुन-गुबुन रोखोमनि मोसायो जेरैहाय गोदान मेथाइ खुगा मेथाइ ओ बैसागु मेथाइ बेफोरखौ मोसानाय जायो आलदा आलदा बेवहाय जोङो जोंनि बे मोसानायाव जोंनि बे जाय-जाय सुबुंफोरा बांसिनहाय गावनि मोसानायाव देहाखौ होसारनानै मोसादों हादों आरो मेथाइजों गोरोबहोनानै मोसानो हाद दों बेफोरबो सुबुंफोरनो जोंनिया बान्था होनाय जायो बेनिफ्राय जोंनिया बे हाबा
औ नंगौ
आ बे हाबाफारिखौ गेलेनाय हाबाफारियाव जोंनिया गोबां दङ' जेरैहाय ओम सासे मुंदांखा सुबुंखौ लाबनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै सुफुंलांनो थाखाय जोङो सासे मुंदांखा सुबुं लानानै फैयो जेरैहाय जोंनो बर'नि फावखुंग्रि बा बर'नि मेथाइ रोजाब गिरि बेफोरखौ लाबनानै जोङो गोबां रंजायो बे हाबाफारिखौ गामिनि रायजो राजा एबा गामिनि जा सेंग्रा सिख्लाफोर बेयो आखायाव लानानै खामानिखौ मावफुंलाङो।
औ नंगौ नोंथां
आ बे मावफुंलांनानै जोंनि बे खामानिया जाफुंलाङो बे खा बेफोर खामानियाव जोङो ओ बेफोर खामानिखौ बा हाबाफारिखौ लायोब्ला जोंहा गोबां गोदो जि जा जा जाबोनाय बेफोर नुथाइफोरखौ जोङो इयुननि सुबुं माहारिनो एबा इउयिन इयुन जोलैनो थाखाय जोङो दिन्थिनो हायो बे हाबाफारियाव जोङो गोदोनिफाय बर'फोरा माबायदि रायजो जाबोदोंमोन मा-मा खेला गेलेयोमोन मा-मा जायोमोन बेफोरखौ जोङो मिथिना मोनो बिदिब्ला नों थां जोंनिया समाबो बारा गैला बेखिनियावनो दोनथ'निसै नामा नोंथां आङो ओ आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय नोंथां
औ नोंथांनिसिम साबायखर औ गोजोनथों।